औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा? औं थारैनो। नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना?
ओरैनो जोङो दा सोलोंथाइनि फारसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो।
ओम ओरैनो जोंफोरनि ओनसोलफोरावहाय बा नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि दायो सोलोंथाइनि थासारिफ्रा नों एसे बेखेवग्रोदो नामा नोंथां?
अह सोलोंथाइ होनोब्लाथ' सोलोंथाइ होन्दोंमोन ना नोंथाङा? हेलौ औ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो बिदिनो गासै सोलोंथाइखौनो जों लानो हायो आरोना। जेरै जोङो बुङोब्ला जेरै जोङो सोंलोंथाइ लानो थाखाय जोङो फा सआवनो जों फरायसालिफ्राव थांग्रोनांगौ जायो आरोना उन्दैनिफ्रायनो।
उम।
औ जोंथ उन्दैयावथ' जों जेबो मिथिया नालाय जेरै जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जेरै जों फरायसालिनि फारसे ओंखारलांनांगौ जायो आरोना जेरै जों उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव थांनानै जोङो गोबां सोलोंथाइ खौ जों लानो हायो आरोना जेरै जोङो अ आ खौनो रोङाब्लाबो जोङो बेखौ अ आ खौ जेरै जों सोलोंनानै गोबां सोलोंथाइफोरखौ जोङो ओ गावनि गावनि जेरै जोङो गावनि जाफुंसारफोरखौ जों जाफुंहोनो हायो आरोना। जेरै जोङो गोबां सोलोंथाइखौनो जों लानो हायो। औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओह जेरै जोङो देरो देरनानैबो लावनानैबो जोङो जेरै गोबां सोलोंथाइखौ जोङो गावनो आरजिनानै लानो हायो आरोना जों गुबुन फारसेयाव थाङोब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो ना।
ओ ओ।
औ बुंनो थाङोब्लाथ जोङो सोलोंथाइखौ जेरै जोङो फरायनायनिफ्रायसो फरायनायजों लोगोसे जोङो ओ बिदिनो गिदिर गोलाव जानानै जोङो ओ गोबां बुजिनो हानाय जायो आरोना जेरै जों सोलोंथाइ लानो थाखाय थाखाय जोङो
ओम।
औ आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलोंथाइखौनो जों बिदिनो लानानै मोनसे मोनसे जेरै जोङो जा फुंसार होनो हायो आरोना जेरै जोङो जाफुंनो हायाब्लाबो जों नाजाथाबो आरोना गोबां सोलोंथाइखौ जोङो मानसिफोरनिफ्राय मोनो आरोना जोङो अबेबा जायगा थाङोब्लाबो जोङो सोलोंथाइ खौ लानो हायो आरोना जेरै जोङो माबा मोनसे जेरै साख्रि बाख्रिफ्रावबो जेरै जेरै जोङो डिग्रिफोरखौबो जों मोजां फरायनानै जेरै लानानै जों मास्टार डिग्रिफोरखौबो लानानै जे जों गोबां सोलोंथायाइ जोङो फरायसाफोरखौ सोलोंनो होनो हायो आरो जेरै जोङो
औ औ।
औ जेरै जोङो साख्रि बाख्रि मोनब्लाबो जेरै जोङो बे मानसिया साख्रि मोनाखैब्लाबो जों बे-बेसोर मानसिखौ जेरै जोङो साख्रिनि थाखाय गोबां सोलोंथाय होनो हायो आरोना जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौ हायाब्ला जों बेखौ खोन्थानानै जों बिसोरनो गोबां सोलोंहोनो हायो आरोना नोंथां सोलोंथाइखौ जोङो फरायनायजों लोगोसेल नङा जोङो गोबां बिदिनो ओ गोबां बिथिङाव थाङोब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथाङाबो हायोबाय एसे फोरमायनानै हो
बे ओरैनो नों बिथाङाथ' बुंखावाय सोलों सोलोंथाइनि फारसे एसेब्लाबो बा सुंद'यैबाबो सोलोंथाइखौ माबोरै लायो ओरैनो सोलोंथाइ होनब्लाथ' जों जोनोम जाजेननायनि निफ्रायनो थैजासिम माने जोंहा सोलोंबाबो जोबनो थाङा होनजायो मानो होनोबा जों सिगाङावनो जोनोम जाग्रोयो जोनोम जानाय लोगो लोगो जों थ' जेबो रोङा थाबायनो रायज्लायनो जों बेफोरबायदिनो जों बिमाफोरनिफ्राय जों रावखौ रायज्लायनो सोलोंग्रोयो
औ औ
बेबायदि सोलोंथाइ होनोबा गासैखौबो बिथिंखौहायनो जों सोलोंनायखौनो सोलोंथाइ होनजायो आरोना।
औ नंगौ।
दा बेबायदिनो जोंहा मानिे जों जेब्ला देरो जोङो माने फरायसालिफ्रावहाय जों सोलोंनो थाङो आरोना। आरो बेफ्रावहाय जोङो बांसिन मानसियानो बा मोनसे थांखि माने गावबा गावनि थांखि खौ लानानै जों सोलोंथाइ लायोयो जेनेबा फर्मेल इडुकेसनावहाय जों बे लामाजोंहाय जों थाङो
औ
सोरबा माबा मोनसे जानायनि सिमां लानानै आरो आरो खायसेफोरा माने सोलोंथाइ लानांगौ होननानैल' माने सोलोंथाइ लानायबो जों नुनो मोनो आरो
औ नुनो मोना थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो औ औ नोंथां बुं
ओं बेबायदिनो जोङो गोबां मानसियानो माने सोलोंथाइ लालां नाथाय सोलोंथाइ लानायावहाय बेफोर माखासेफोरा जाफुङो बा माखासेफफ्रा जाफुङा जायफ्रा माने नांथाबनानै माने सम आरो थासारिजों गोरोबनानै माखासे माने सुबिदा मोननानै मान जाफुंसारनो हायो आरो खायसेफ्रा माने सोलोंनो गोसोबाबो माखासे उसुबिदानि थाखाय जेनेबा माखासे जेंना जेंसिनि थाखाय माने गावनि हान्थिनाय लामायावहाय माब्लाबा थाथ'नो गोनांबो जायो आरो
अ थारैनो नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो औ औ नोंथां
दा जोंनि मेन सोलोंथाइनि जे गुबै थांखि होनोब्ला जों माने जिउआवहाय जोंनो गोजोन नांगौ नङा होमबा नोंथां
अ नंगौ थारैनो
जोङो माबा मोनसे साख्रि मोननाय आरिनाय जों बेनि थाखायल' थ' जों सोलोंथाइखौ लाया नङा होमबा जों
औ ने
जोंनो गोजोन उम जोंनो गोजोन जिउ नांगौ नालाय
औ
जाय गियानखौ मोननानै जों गोजोनै जिउ दालांनो हायो बेसो जोंनि मेन टारगेट जानांगौ आंनि बायदिबा आरो
औ नंगौ थारैनो आरो जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ जोङो बांसिन बिमानिफ्राय बिमानि खुगानि रावजोंसो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो नङा होनबा
उम उम
औ जेरै जोंनो बिमा बिमायासो जेरै जोंखौ फेदेरदों फोलावदों बिमानिफ्रायसो जों गियान मोनग्रोदों नङा होनबा नोंथां
उम उ
हौ बिमा आरो बिफानि गेजेराव जेरै जों गोबां फाराग दङ आरो ना जेरै जोंखौ सोलोंथाइनि थाख खाय जोङो जेरै बेसोरखौ इयुनाव ओ जेरै जोङो माबा मोनसे सोलोंथाइखौ लानानै जोङो जुदि ओ जौगासारनो हायो अब्ला जों बिमा बिफाखौ नायग्रोनांगौ नङा होमब्ला नोंथां जेरै बिमा बिफायासो जोंखौ सोलोंथाइ होग्रोदों जेरै जोंखौ जाहोदों लोंहोदों जेरै ओ बेखौ बेखौ जानाङा बेखौ गाननाङा बेफोरबायदि नङा जेरै बिमा बिफायाथ' जोंखौ बादा होखागोनना मोनसे सि थ' ओ खैफोद समाव जेरै बिफोर बेसो जोंखौ ओ जेरै बासायो आरोना जेरै लोमजानाय सानजानायबाबो बेफोरो बिमा बिफा बिमा बिफानिफ्रायसो जों बांसिनखौ बांसिन सोलोंथाइ लानो हायो आरोना
उम उम
बेनिफ्रायसो जोङो ओ बिदिनो गिदिर गोलाव जानानै जोङो बिदिनो स्कुलफ्राव थांनाय थांनो हानाय जायो आरोना आरो जोङो स्कुलफोरनि फारसेबो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो
उम
औ आरो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ होनोब्लाथ' गोबां रोख सोलोंथाइ दङ जेरै जोङो ओ गुबुन फारसे थाङोब्लाबो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो जेरै दावबायानि फारसे थाङोब्लाबो जों ओ जेरै सोलोंथाइ लानो हायो गोबां सोलोंथाइ मोनो जों सासे मानसिजों जों सिना हायाब्लाबो जोङो बे मानसिजों जोङो रायज्लायनानै गोबां सोलों सोलोंथाय आरो बिहोमाफोर लानो हायो नङा होनबा नोंथां
उम उम।
औ बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो थैजासिम मोनलांबाय थागोन आरोना जेरै जोङो गोदान गोदान सोलोंथाइ फैयो बेफोरखौ जोङो ओ मोनलांबाय थागोन आरो
उम
बुंनो थाङोब्ला
उम नोंगौ नों बुंनाया थिगैनो जेनेबा जों स्कुल बा फरायसालिफ्रावल' जों माखासे गियानखौ मोनजोबा जेनेबा जों बुंनो थाङोबा सासे आबादारिनिफ्रायबो जोङो गोबां गियान मोननो हायो मानि जायफोरा उम गोजौ सोलोंथाइ लानानै जायफ्रा गियान खौ मोनाखै बे गियानखौबो बबेखौबा माने सासे आबादारिनिफ्रायनो जोङो मोननो हायो। थिग बे नों बुंनायनिफ्राय बे मानि सिखांदों आरोखि नङा होमबा नोंथां उम
आरोयदि दों
आ ओरैनो बेरायनाय आरिनाय बिनि बा बेवहाय जे जों गियान मोनो बेवहायबोथ' नंगौ जेनेबा जों जेरावहाय थायो बिनिफ्राय जों बबेबा दाबसे जायगायाव थाङोबा बिसिनि जानाय लोंनाय बिसोरनि साननाय हनाय बिसोर माबोरै उ जौगानाय बेफोरनि फारसे जों गियानफोरखौहाय जों बुथुमनानै लाबोनो हायो आरो उम
जोङो बुंनो थाङोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थाङोब्लाथाय जों गोबां गियान आरो सोलोंथाइखौ गोबाङानो आरजिना लानो हायो नङा होमब्ला नोंथां जेरै जोङो बिसोर बुंनाय खोथाफोरखौ जोङो खोमायाव सोना लानानै जोङो न' फारसे फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना जों बेखौनो सानफिननानै गोबां सोलोंथाइ लानो हाब्लाय जोङो ओ जेरै जोङो ओ सा उनफोरावहाय जेरै जोङो जाफुंसार जानो हागोन बेफोरबायदि होननानै जोङो गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरोना।
उम आरो जोंहा उम सोलों थायनि बेलायावहाय जों सावरायोबा नैबे मोनसेखौहाय सावरायोबा से मोजां जेनेबा
औ
जोङो दायो बांसिन माने बेसरखारि फरायसालिफोरावल' जे सोलोंथाइ होयो आरो बेफोरनिफ्रायल' जों बांसिन माने रोंनायफोरखौ जों नुयो खिन्थु जों सरखारि फरायसालिनिफ्राय मानो रोंनाय खौ नुनो मोना। दा बेखौहाय जों एसे साननांगौ आरो माने नोंनि बायदिबा बेफोरखौहाय नों मा सानो जेनेबा
औ औ आं बारा बुजियासै नोंथां आं बारा बुजियासै नोंथां
उम मानि प्राइभेट स्कुलावहाय जों जेब्ला उन्दैफोरखौ सो होयो बेवहाय जों बांसिन रोंनायखौ नुयोबा रोङो होननानै बयबो फोथायो खिन्थु सरकारि स्कुलफोरावहाय हाबनाय गथ'फोरखौ माने जोङो बांद्राय रोङा आरिया बे साननायावहाय जों लायो आरोखि।
औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बे सरकारि स्कुलावसो जोङो बांसिन रोंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला मानोना बांसिनानो जेरै बे ओ जेरै ओ खायसे मानसियाथ' जेरै बेफोरबायदिनो जेरै जोङो प्राइभेट स्कुलाव होनो थाखायबाबो जोंनो रां गोबां खरसा जायो नालाय जोङो बे सरकारि स्कुलावनो बांसिन होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेहाय माने एसे ओ जेरै जेरै मास्टारफोरा एसे खारा खामा नालाय जेरै जोङो बेखौनो फरायनायखौ जोङो ओ एसे एसे खम नुयो आरोना जेरै जोङो सोलोंथाइफोरखौ जेरै लाजोबनो हाया आरोना थेवब्लाबो जोङो गाव गोसो होनानै जोङो फरायबा फरायब्लाथाय जोङो गासै सोलोंथाइ खौ जों लानो हायो आरोना औ बुंनो थाङोब्लाथाय बे प्राइभेट स स्कुलफोराव मास्टारफोरा एसे खारा जायो नालाय बेनिखायनो बांसिन बेहाय होनाय जायो बेहाय सोलोंनाय सोलोंथाइफोरखौ गोबां लानो हागोन जोंनि फिसाफोरा बेफोरबायदि होननानै बिमाफोरा होनाय जायो आरोना थेंकिउ हेलौ नोंथां अब्ला जोंना समाबो जानोसै नोंथां नोंथांजों सावरायना जोब